नोंथाङा माबोरै दङ।
औ आं मोजाङैनो दं नोंथां।
औ औ आंबो मोज जाङैनो दङ ओ बिदिब्ला नोंथांजों आं मोनसे बाथ्रा सावरायनो हागोन ना?
औ सागोन दे।
ओ बिदिब्ला आं नोंथा थांजों ओ बर'नि ओ दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव सावराय नोसै बिदिब्ला जागायजे
उम दे जागायदो
औ औ ओ बर'नि जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' गुबै अनला, दाउ, सबाय, साम' नारजि, अमा बेफोरखौ मिथियो। मिन्थियो नङा होनबा?
औ।
औ बेफोरनि अनगायैबो ओ हाग्रायाव मोननाय ओंख्रिखौ बर'फ्रा जायो। ओ बर'फ्रा जानानै मो मोजां मोनो मानो होनबा बेफोरो मुलि हारिनि बिफां आरो बेफोराव जेबो ओ मेडिसिन बा मा माबा मोनसे रासायनालि मुवा बाहायनानै बेफोरखौ बानायनाय जाया नालाय माने जानायाव ओ जेबो उसुबिदा जाया अदेबानि माख से बिफांफोरखौ हाग्रानि बिफांफोरखौ मुलि हिसाबै बर'फ्रा जायो संनानै जायो आरो बोथोर लानानै बोथोर गुबुन गुबुन ओंख्रिबो जायो। नङा होमबा ओ बे बेलायाव बा ओंख्रिनि बेलायाव नोङो बर'नि बबे ओंख्रिखौ गोथावसिन मोनो?
आङो बिदिनो सो माने आंनि बायदिब्ला माने आं गासिखौबो मोजां मोनो माने।
औ औ बेबादि फे फेभरेट गैया आरो ना?
ओ फेभरेट माने जे सोरबा बिदिनो मालायनि बा गुबुननि संनायखौ मोजां मोनो बा सोरबा ओ सोरबा न'नि आंगोनि बिमानि संनायखौ मोजां मोनो बा सोरबा जमा जमायाव थानाय नि जानायखौ मोजां मोनो बेबायदिया जायो आरो सोरजोंबा सोरजोंबा माने। दों माने ओं बिदिनो मोजाङै संनायखौ आं मोजां मोनो आरो माने जानो ओ ओ ओंख्रिफोरखौलाय अन अनलाजों दाउ होनोबा सबाय साम' आरो नार्जि होनोबा आं माने नार्जिजों अमा होननायखौ आं बे ओंख्रिखौ आं गो मोजांसिन मोनो आरो माने।
औ औ ओरैनो बिदि नों नोंथाङा बर'नि ओंख्रि माबा फोर बुसथुआबाब माबाफोर जानो हायै बा थावै दं नामा?
ओ आं बिदिनो गुबुनफोरा मैगं गोथां बिदिफोरखौ माने जानो बायो जानो हागौ माने ओ माबा जानो मोजां मोनो जानो हागौ फाय आंङा माने माबेबा माबेबा बे गोथां मैगंफोरखो आं जानो बायो आरो माने। जे देहानि थाखाय मोज मोजांबाबो बिबार बायदि दाबो आङो माने आं बेफोरबायदि माखौबा माखौबा जा गुबुनफोरा मोजां मोनो ओमफ्राय आंहा माने जानो बायो आरो माने। माखौबा माखौबा ओ बेफोराव थ' दङ बे सजना होननाय दङ फिथाइ आरो लाव दङ ओमफ्राय ओ माखासे ओंख्रि दङ। आं दायो मोजाङै गोसोआव गैया माने। ओमफ्राय बिदि मैगं गोथां मैगं बा मोजां मैगंखौनो आं जानो बायो आरो।
औ औ
ओ नोंथाङालाय माबायदि मा दि मोजां मोनो माबायदि मैगंखौबा मा मा जानो मोजां मोनो। बर'नि बे
नोंथां बुंनाय बादिनो आं आंबो माने बर'नि गासै गोबां ओंख्रिखौ मोजां माने बिदि बासिनाय बा लानाय गैया आङो अ ओ बिदि माने फेब-फेबरेटबो गैया खिन्थु सिबो ओंख्रिखौनो बेनो आंनि माने गो मो मोजां मोन मोनो आरो गासिखौबो नाथाय बिदि एक्सट्रा फेबरेद गैया माने सबाय दाउ सङोबा बेखौ गोथाव मोनो। अनला दाव सङोबा बेखौबो गोथाव मोनो नारजि अमा सङोबा बेखौबो जागोन बेबायदि आरो ओ ओरैनोथ आरो दाथ दैज्लां बो थोर नङा होमबा ओ मेवा मोनो औवा मेवा।
औ
ओंदा बे बे समाव माने ओ मेवाजों एम्फौ लाथा अनला जानो गोथाव मोनो आरो औ बेनिफ्राय अमाजों नारजि गोथाव मोनो आरो अमाया एसे रानफुना जायो। दा नारजिया गोथावसि जायो। ओ बिनिफ्रायो अह एम्फौजों अनला गोथाव मोनो सबायजों साम गोथाव मोनो ओमफ्राय मैथा बांगालजों साम एर नाय गोथाव मोनो
उम उम नोंथाङा मालाबा गावस संनानै जाफेरबायना बे अनला दाउ बा बे मेवाइखोथ बांसिन हौवा मानसिफोरा नागिरनानै दोनफैयोना नआव बे बिदि बे सोरखौ आरो बे नारजि अमा मालाबा संखांबायना नोंथाङा
निटसय ओ नारजि अमाखौ आं खेबसेल संनाय गोसोआव दङ नाथाय ओ फार्स्ट टाइम संनायथ ओ खिन्थु नांगौ बायदि जायाखै माने नारजिया गेब्ले जोबाखै आरो ओ बेनि बेनि फाय बुंलायो मानसिफ्रा माने से नारजि ओंख्रियाबो सोरबा गेब्लेेजानाय सोरबा गेब्लेेजायै दङनो सोब साफ्रोमबो मानसियाबो माने नारजि संनो रोङा जाहैदों माने संनो रोंबाबो खायफाबाया गेब्लेेजाया जाहैदों बे हिसाबै आंबो फास टाइम संनायखाय आंनाबो बे जायाखै खिन्थु गुबुन ओंख्रैया आं माने संजोबो आरो आं फरायनाय समाव डिग्रि फरायनाय समाव आङो रूम थानायाव माने गासिखौबो संनानै जानो सोलोंदों आ वाजो अनला दाउ बेनिफ्राय सबाय दाउ बिदि ओमफ्राय आं सानो दा आंनि बेफोर संनायफ्रा माने जाखिनि जा नांगौ रोखोमनि जायो माने बेयो साक्सेसनो जायो होननानै आं सानो आरो मानो होनबा आं माने सम सम न'आवबो ट्राइ खालामबाय थायो ओ हेल्प होनायजों लोगोसे आं माने सोलोंनानैबो लायो आरो बयनोबो जाहोयो न'आवबो सम सम मानो होनबा न'नि मानसिफ्रा मालाबा खामानियाव मुखुब जायो मालाबा सोलाबा बिमाफ्रा ओ गुबुनाव थाङो ओबा मालाबा हाखवा हाखवा जायो बे समाव न'नि मानसिफोरखौ हेल्प खालामनानै फावैनो आं माखासे